खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
मा खालामबाय दं।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों। औ मा खालामबाय दं नोंथाङ दा?
आं ओरैनो दंथ'यो दा बर्थमान।
अ दा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आङो नोंथाङा दा फ्रिबा सावरायजागोन ना।
औ सावरायजागोन जेबो नङा।
अ दा बैसागुनि सायावनो लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोजों माने दा नोंसिनि एरियाथिं एबा नोंसिनि जायगाथिं बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो माबायदि माबानाय जायो एसे एरै जों बैसागु होनबाथ' मोनथिखायो नङा होमबा? बर'नि मोनसे‌। फालिथाय फोरबो होननानै बेखौ जों एंगारनो हायै जोंनि मोनसे फालिथाय होनजायो बेखौ जों दा नोंथांनि गामिथिं एबा नोंसिनि जायगाथिं माबायदि माबायदि फालियो माबायदि माबायदि जायो लोङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ फोरमाय जागोन।
दे फोरमायनानै हो नोंथाङा।
माने जेनेबा बैसागु बैसागु होनोबाथ' मोनसे बर'फोरनि गाहाय फोरबो नालाय बेखौ जोंनिथिंबो फालियो। फालिनायाथ' बे-बेयाव गोबां मानसिफ्रानो माने फिथा फिथा एन्थाब बेफोरबायदि सावो सावनानै आरो बिदिनो न'खर न'खर लोगो लाज्लायनानै सोरबाया आलाय खुसि बेफ फोरबायदि जायो। ओमफ्राय मो मोजां मोजां गानै जोमै हौवा हौवाफ्रा बिदिनो गामसा आर'नाइ लानानै आरो हिनजावफ्रा दख'ना बिदिनो गोमो दख'ना गोमो फास्रा आर'नाइ लानानै ज ज ओंखार नानै मोसालायो।
औ औ
बेबायदि ओमफ्राय बि
गामि गामि गा औ औ गामि गामि ज ज रंजालायो।
औ
न'खर न'खर मोसालायो।
औ नंगौ। बिदिनो जेनेबा आंथ' बा बुंनो थाङोबा बाथौफोरनिखौथ' बारा इस मिथिला नालाय ब्रह्मफोरनिया माने बिदिनो न' न' जयग' होलायो ज' ज' रायजो रायजो खारनानै बेबायदि
औ दा बैसागु माग जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगारनो हायै बैसागु होननानै जों बुंजायो नङा होमबा। एंगारनो हायि जोंनि मोनसे फालिथाय बे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो फालिबोबाय थानाय नङा होबा जायखौ जों एंगारनो हायि जायखौ जोङो बैसागु बोथोरखौ जोङो मेनलि बैसागु बोथोरखौ जोङो फालिनाय हिसाबै जों मोननै बाहागोआव राननानै जोङो फालिथायखौ जों फोरमायहोनो हायो। नङा होमबा जेरै जोङो जिब जुनारनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु होननानै जों फोरमायनाय जेरै जोंनि बैसागुनि बैसागुनि गिबि एबा बैसागु नांहांनि दिनाव जा संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो जोंहा बे संक्रान्ति दिनाव जोंहा मोसौफोरनि फोरबो होननानै जोङो मोसौफोरनि बैसागु होननानै जोङो फालिनाय जायो। बे टाइमाव जोंहा बैसागु मोसौ आरिफोरखौ जोङो दैमानि दैसा एबा न'खरनि थिंखलनि दैखरनि बायदि आरि दैजों जोङो मोसौखौ थुखैनानै बायदि रोखोमनि आइजें आइला जेरै फान्थाव, लाव, गांग्रिंखब, थाइखा बायदि थियारि बुथुमनानै जोङो मोसौनो गाला माला गानहोनानै जों मोसौफोरखौबो बैसागु फालिनाय हिसाबै जोङो देलायनाय देलायहोयो नङा जोंङो बेबायदिनो जोंहा बे दिन खालिनो जोंहा मोसौ फोरबो खालिनो जोंहा मोनसे जोंनि फालिथायाइ दङ। जेरै संक्रान्ति होननानै जोङो बेखौ बुंनाय जायो बेयाव जोंहा बैसागु बैसागुनि संक्रान्ति दिनखालि जोंङो सेजौ सेथा मैगं हाग्रानि मैगं बुथुमनानै जोङो बेखौ जोङो बेदर बायदि आरिजों बुथुमनानै जायो बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय जोंहा मोनसे फोथायनाय दंङ जोङो जोंनि जा बोसोरसेनियाव जा जोंनि देहायाव मैगं मैला जानाय बायदि थावारि जानायाव जा बेराम बायदि आरिफोरा हाबनानै थानाय गोस सारनानै थानाय बेफोरखौ जोङो खारो होननानै जोंहा गोदोनिफ्रायनो मोनसे फोथायनानै थानाय दङ नङा होमबा दा बेफोरखौ माने जोङो फोथायनानै दा हाग्रानि मैगं एकस' एकथा मैगं बुथुमनानै जोङो बेखौ सं संनानै जायो जोंहा माने गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं जे बेखौ जायोबा जोंहा देहानि माखासे बेराम बायदि आरिफ्रा मुलि हिसाबै बानायनाय हिसाबै जोंहा खारो होननानै जोंहा फोथायनाय दङ बेनि उनाव जोंहा बैसागु मानसिनि बैसागु होननानै बेयाव फैयो जोंहा मानसिनि बैसागु फैनायाव जोंहा रंजायो बाजायो बेयाव जोंनि बर'नि हारिमु गोबां नेरसोनथि ओंखारो जेरै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै दामनाय देनायनिफ्राय लानानै जोंनि बर'नि हारिमुवा सिनायथि नेरसोनथिफ्रा बेरखांजोबो जेरै गाम गाननायफ्राव जेरै बर'नि गाननायफ्राव जेरै गामसा दख'ना आर आर'नाय खफौ खर'आव लानाय खोफौ फुल बायदि आरारिफोरा बेरखाङो जेरै जोङो आरो बे टाइमाव जोंहा गिदिरफ्रा उन्दै गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर होयो आरो उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ खुलुमोनानै मान लायो बेफोरखौ जों सिबियो आरो जानाय लोंनाय हिसाबै जोङो न'खरफ्रोमबो गामिनि न'खरफ्रोमबो बर' न'खर बर' न'खर हाबो जायो लोङो रंजायो बाजायो बेयाव जोंहा खाम सिफुं जथा बायदि आरि बर'नि नेरसोनथिखौ लानानै जोङो मोसायो मुसुरो सिबियो। नङा बेफोरनोसै आरोना बैसागु बोथोरनि हिसाबै दा नोंथाङा दा जोंनि जे बे फालिनाय बैसागु फोरबो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव गोदो माबायदि फालियोमोन दा माबायदि फालियो एसेसो फाराग थिखुफोरखौ नुहुरबायायो नामा नोंथां एसेसो फोरमायनो हागोन नामा? औ दा बैसागु बेखौथ' जों फालिखायो नङा होमबा बैसागु फालिनाय नङा होमबा खोनादोंना नोंथां औ दा बैसागु फोरबोखौ नोंथाङा एसे गोदोनिफ्राय फालिबोनाय आरो दासिम फालिनायाव एसे फारागथिफोर नुबाय बायो नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे? बैसागु होननानै बुंबाथ' जोंहा जोंनि बैसागुखौनो होननानै जोंनि बर'नि मोनसे फालिथायाइ होननानै फोरमायनो हायो जोङो नङा होमबा जेरै जोङो बैसागुआव गानो जोमो रंजायो बाजायो। दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां टावारनि एसे प्रब्लेम जादों खोमा जोंनिया ना नेटनि नेटनि एसे प्रब्लेम जादों खोमा जोंहा रायलायनाय माबानायफ्राव एसे नेटा उसुबिदा जादोंनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय जोंङो।